औ
औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ ओ दे खोनादो खोनादो।
औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ दे दे गुड इभिनिं।
खोनाखै?
ओ हेल मोजां खोनाखै ओ दे खोनाबाय दे ओ
दों नोंथां
ओ बर्टमान थिगानो दङो नोइ मोनानि ओंखाम जाखांनानै ओरैनो बेराइथिंबाय थादों बोथोराबो थान्दाखाय।
औ नोंथां सावरायनो सानदों सावराय जागोन ना नोंथां?
ओ दे जागोन दे ओ सम होनो हागोन दे।
औ
आ ओ सेंग्रा सिख्ला सम बेखौनो जोङो लाइमोन बैसो होननाय जायो आरो। ओ साफा सेंग्रासा ओ साफा सेंग्रासा एबा सिख्लासाया लाइमोन लाइमोन बैसोआव बिदिनो मोगा मोगि जायो। ओ बिनि गोथियारि आरो गोसो साननायफोरा आखल-आखुआरि बिथिङाव
ओ ओ।
गोनां जायो ओ आरो बे लाय मोन बैसोआव जोबोर खैफोद गोनां बैसो आरो बै। समावहाय होवा हिनजावसानि जिउआ गोबारै। हारथायनि सोलायथायफोरखौ जोङो हमथानो थाखाय। ओ मोजां आबहावा आरो नांगौ रोखोम सोलोंथाइनि गोनां जायो। नङाब्ला जिउ खाथायाव। बायदि रोखोम बेले-बेजे सोमजिनायनि थासारि फैनो हागौ आरो बे लाइमोनबैसो समाव। आरो लाइमोन बैसोआ जादों। ओ-गोदान जांख्रिथायनि बैसो। लाइमोन बैसोनि सोलोंथाइ राहाया। नांगौ बादि जानाया थारैनो गोनां होननानै जों। सानो बेखायनो लाइमोन बैसोआव एसे बिमा बिफा एबा न'खरनि बाय बाहागि गेदेर मानसि आ इनिखायनो एसे नोजोर खालामनांगौ जायो आरो। ओ जोङो लाइमोन जोङो जोंनि जिउखौ मोजाङै दाना लानो रोंनांगौ जोङो ओ जेरैहाय जोङो फरायनांगौ समाव जोङो गोन आरो जानाय समाव इदिनो जागोन आरो बिमा बिफा एबा सोरबा उम गिदिर मानसि एबा फोरोंगिरि
मानिनांगोन आरो बिसोरो मायबा खोथा मोजां खोथा बुङोब्लाथाय जों बेखौ खोनासंनांगोन आरो जों बिसोरनि खोथाखौ खोनासंनानै जोङो ओ मावनांगोन आरो खामानिखौ खोनासंनानै औ लाइमोन बैसोखौ मोनसे मोनसे महर सोलायनाय बैसो होननानै जोङो बुङो लाइमोन बैसो होनना बुङोब्ला
उम। हेलौ
खोनादोंना नोंथां? औ ओ बोसोर औ नोंथां ओ लाइमोन बै औ।
हेलौ हेलौ
हेल' नोथां लाइमोन समावनो औ गाव आंगो सान्थाया सोमजिखाङो ओ लाइमोन
उम उम उम।
लानो हायो आरो रोंथाय लुबैनाय एबा नांगौ बादियै गाव आंगो लामाजों जिउ लामायाव दावखोलांनो हानाय बेफोरदि जायो आरो। आरो मानोना सोलोंथाइया जादों सोलायनायनि मोनसे गोहोआरि बिजों। लाइमोन समाव सुबुंनि बादि सोलो जिउ राहाया बाङो। मिथिंगानि सोमोन्दै गोथौयै मिथिनो थाखाय बिसोरो ओ आथुर जाबोयो। समाजनि फारसेबो बिसोरो मिथिनो लुबैनाया बांलाङो। बायदि मोनदांखि आरो हाबिलासनि फिथाइ महरै लायमोन गोसोआ सोमजिखांनाय गुलाय गुजायनि थाखाय ओंखायनो बायदि रोखोमनि ओ नांगौथिया नुजाफैयो आरो ओ लाइमोननि दुखुथियारि गोसो सान्थायारि एबा नांगौथिफोरखौ सुफुंनायनि थांखियै सोलोंसालि आरो न'खरनि गेजेराव ओ गोख्रों सोमोन्दो लाखिनाय सोलोंसालि बायदियाव गोनांथि होनाय जायो बे सोलोंथाइया सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोनां जागोन आरो आरो जोङो लाइमोन समाव गावनि बादि जोङो सोलिनो नागिरो। खायफाया ओ जेरै गाज्रि लामाजों थांनो नागिरो आरो सोरबाहा मोजां लामाजों थाङो जेरै ओ बि बिदिनो दानि गाज्रि लामाजोंसो थांनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै ओ जेराव मेराव बाहाय ओ बेरायथिंलाबायगोन जेरै बाइक साखावलाबायगोन बिदि गाज्रि लामाथिंहाय थांनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो।
उम उम।
औ लाइमोन समाव गावनि गोसोखौ जोङो गाव हारसिङैनो एसे बुरखायना एबा थानाय लाखिनो रोंनांगोन। ओ जेरै ओ बे खामानिखौहाय मावबा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौ सानग्रोनो रोंनांगोन आरो न' खरनि बिमा बिफाजों लोगोसे ज' थाफाना रायज्लायनो नांगोन आरो सोंनांगोनबो। ओ मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेफोरबायदि बुंनानै जोङो मोजाङै सावरायनांगोन आरो जोङो फोरोंगिरिफोरनि खोथा मानिनांगोन। जोंनि माखासे लाइमोनफोरा ओ बिदिनो नाङा फाङा ओरैनो ज' ज' थाबायनानै जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय आरो सोरखौबा दाद्रि होनाय बायदि समाजनि गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ नाथाय ओ समाजखौ मोजाङै आब्रुथियै दैदेनलांनोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा गावबा गावनो बुजिनांगोन। बबे खामानिखौ मावोब्ला समाजाव जौगानाय फैगोन आरो बबे खामानिखौ मावब्ला समाजनि खहा जागोन दिनैनो दिनाव बिजिरना नाय सिगौ। मानोना समाजजों लोगोसे गावनिबो खहा जायो आरो आरो लोगोसेनो ओ गाव मोजां जानोब्ला बिब बिमा बिफायाबो मोजां जाग्रोनो रोंनांगोन आरो
उम उम।
औ इदिब्लासो ओ लाइमोन समाव जोङो मोजां गियानखौ मोनगोन।
ओम ओम।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
ओ हागोन फंनैसो आंबो आंहाबो इमान बेबायदि अबिगथा गैया आरो। नोंथाङा।
लाइमोनफोरनि बागै गोबां बेबायदि गुवारै बेखेवना होनबाय आरो आंबो गोबां बेबाय दि नोंथांनि बेबायदि बाथ्राफोरनिफ्राय सावरायनायनिफ्राय माखासे ओम ओम। आं मिथियै बेबायदि बाथ्राफोरखौ आं मिथिनो हाबाय।
औ नोंथां।
अब्लाबो आंबो नोंथांदोंस फंनैसो आंबो सावरायनो सानबाय मानो होमबा थारैनो थारैनो जों नुनो मोनमारो नोंथांनि होनलांनाय बाथ्राफ्रा थारैनो बरत'मान गोबां बेबायदि लाइमोनफोरनि जि उनावनो जों नुनो मोनो जे मा होनो
अ।
गोबांनि जिबनावनो माखासे मा होनो लाइमोनफोरनि जिबनाव जोंङो। बेबायदि गावखौनो माने हमथानो हायि बेबायदि सेल्फ। कन्ट्रल गैयैनि जाहोनावनो बांसिनखौनो जों मा नुनो मोनो। लाइमोन जिबनाव माने गोबां बेबायदि बबथिं जानायफोरखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां
जेनेबा लाइमोनफोर होननो थांबा इउथ एजखौ जोङो फिफटिननिफ्राय टुइन्टिफर एबा टुइन्टिफाइभ जों बेसेबांखौ हमना लानो हायो आरो मइेनलि बेसेांखिनि एजआ इउथफुल एजआ लाइमोन बैसार जाबाय मा होनो जिबआव माखासे फिउचाराव आवगायलांनो हानाय हारसिङै गसंथानो हानाय बेबायदि मोनसे माबाखौ लुखांना लानायनि बैसो
औ नोंथां
आरो बेसेबांखिनि बैसोआवनो खो जुदि इउथफुल एजखौ जुदि मानसिफ्रा जुदि थारैनो नंबां जाबांहै बारहोलाङोबा माने उननि गासै समफोरावबो माने नंबां जाबाङैनो माने मिनिंलेसयैनो माने जिउखौ खुंनो गोनां जायो
औ नोंथां
बेवखायनो बे इउथफुल एजखौ लाइमोन बैसोखो जुदि समखौ मोजां खामानियाव जुदि बाहायोबा
औ
फिउचारनि गासै समफोरावबो माने मोजांङै बेसेन गोसायै मोनसे रंजानाय मोनसे माबाहै सान्थिहै माने जिउआ बारलाङो
औ नोंथां
बिनिखायनो लाइमोनफोरनि जिबनाव बियो गोनांथि दोङो सेल्फ कनट पटल गावखौ हमथानाय आरो गुबुरै जानो हानाय
औ
आरो लोगोसे खोनासंनो हानाय बेबायदि जाथारनांगोन आरो लाायमोन बैसोआव
औ
अब्लासो नोंथांमोना जेसेबांखिनि बाथ्राखौ बुंलांबाय बेसेांखिनि बाथ्राया अब्लासो सासे लाइमोननि जिबनाव मा होनो मोनसे फिथाइ होनो हानाय फिउचाराव ज फिथाइ होनो हानाय बेबायदि मोनसे लाइमोन जानो हागोन आरो
औ नोंथां
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांदों बेबायदि माखासे नोंनिफ्राय लाइमोननि बागै आङो गुवारै मिथिनो हानायखाय आरो नोंथांदों बेबायदि सावरायनो मोननायखाय नोंथांखौ बुहुत हाजासे हामबाय होनबाय बे समाव जोंहा समाबो गैला ने
अ नोंथां एसे सावरायनोबा सावरायजागोन नोंथां माबाफोर बुं औ
हा होनदोंबा होन्नो हाबावसिगोन दे
औ नोंथां जोंहाथ' लाइमोन समाव बिदिनो मोजां फिथाइ मोननो लुुबैयोब्लाथाय जोंहा लाइमोन समावनो मावना लाग्रोनांगौ जायो आरो
उम उम
औ जोङो लाइमोन समावहाय जोङो बुहुद मोजां मोजां खामानि मावना लानो हायो
ओ
लाइमोन समाव मोजां खामानि मावनानै लायोब्लासो जोङो इयुनावहाय जेरै मोजाङै जोङो मोजां जालांनो हागोन बयजोंबो मोजां होनजागोन औ आरो जोङो गासैजोंबो अनजागोनबो बिदि मोजां बिदि मोजां मावलांबाथाय
अ अ नंगौ नंगौ थारैनो।
औ नोंथां नोंथाङा एसे माबाफोर बुंगोन नामा नोंथां?
ओ सावरायबावगोन सावरायनाया नोंथानो बे समाव जोंहा समाबो जाना फैबाय आरो उननि समफोराव बेबायदिनो मोनसे बिसेख आयदा लायना सावरायनो हाबावगोन आरो
औ नोंथां
बे समाव समा जानायलाय दोनथ' जाासिगोन नामा ने नोंथां ने
औ नोंथां नोंथांजों सावराननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ दे नोथां औ